खोनाबाय? औ खोनाबाय बुनदु?
ओ खोनादो ओ खोनादों बुनदु।
दे द-दहायनि आद्राखौ बुंफिनदो
दे जोंहा दोहै टपिकआ जोंहा थाबायनायनिमोन होमबा जोंहा बि ससे आद्रा थादोंमोन होनबा जों बेखौनो जागाय फिनसैना औ होनबा जोंहा आं मा बुंनायमोन सिलं सिलंआव थाबहैदोंमोन बे सिलंआव थाबायहैनायाव आहा बेबायदि जाथाय जादोंमोन जि साखा बेबायदि लिक जानानै सोलायनांगौ गोनां जा दोंमोन। आरो लोगोसे जोङो फुंनि सारि थायाव सिलंआव मोनहैदोंमोन आरो मोनहैनाय लोगो लोगोनो जोङो सिलं पिक सेर'खुन्जि होननाय जों थांदोंमोन आरो बि जायगाव थांनानै सेभेन सिस्टार वाटारफल होननाय मोनसे जायगा दङ। बि जायगायाव जोङो बेरायहैदोंमोन। सेभेन सिस्टार वाटारफल जोबोर मुंदांखा आरो बेयाव ओरैबायदि समायना रमायना बेबायदि दै गोग्लैयो दै बाज्रुम दोङो। जिखौ नायबा जोंनि गोस सोआ गलिलायनाय मोनो आरो बेखौ जों नायनानै जोङो सिद्दा थांदोंमोन ओ लाइ लुम लाइट लुमावबो ओरैबायदि समायना रमायना गइ बिफां ओ खेथि आबा फोर दोङो लोगोसे ओरैबायदि समायना बेबायदि भिउ पइन्ट दोङो जायखौ जों नायबा जोंनि गो सोफोरा गोजोनो आरो हमथानो हाया जंजा खांनाय मोनो। आरो जोङो गोबां फट'फोर खेबजादोंमोन जों इनजय लादोंमोन लोगोफोरदों गोबां बेरायदोंमोन आरो लोगो से जोंहा बिबायदि जोङो कलेज ट्रिपाव थांनायाव जोंहा गोबां बिबायदि जोङो आसिजनसो जोङो कलेजनि क्लास मेरै जोङो जमा थांदोंमोन
उम
आरो लोगोसे जोङो सिलंआवनो जोंनि आसामावथ' जोंनि साहा आबादा बेबायदि प्लेन जायगायाव सिदा जायगायाव जोंहा गायनाय जायो नाथाय सिलंआव जोंहा खायलें गायनाय जायो हाजो जायगा थायो आरो लोगोसे गय बिफांफोराबो हाजो जायगायाव गायनाय जायो आरो खायलें खायलें जायनि जाहोनाव फिथाइफोरखौ हानबा फिथाइफोरा हलाथिं गोलैलांनो हा गोलैलांनो हागौ थेवब्लाबो बिसोरो गोबां गावगाइसोरनि आदब खायदा बाहायनानै बेबायदि गय फिथाइखौ हानो आरो लोगोसे लिभिं रुद ब्रिज होनाय नाम दोङो जायो बेन्दोंनि दलं बेयाव जोङो थाबायहैदोंमोन आरो गोबां स ओ रोखोमनि ना दोङो आरो गोबां गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फरेनारफोर थाबायनो फैयो थाबाय फैयो नायफैयो जायगाफोरफोरखौ आरो लोगोसे जे गोबोर समायना मिथिंगाजों हाजो हाला दैमा दै सा आरो मिथिं गाजों बुंफबनाय बियो मोनसे जायगा ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो बे सिलंनि फारसे नोंथांनि नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो नोंथाङा बुंनो हागोन दे
आंथ' आरो मोजाङानो मोनो खोनाबाय मोजाङानो मोनो आंबो मोजांनो मोननो
आरो नोंथाङा जा नोंथाङा जिे दार्जिलिं दार्जिलिं थाबायहैदों होनदों बे दारजिलिं थाबायहैनायाव नोंथाङा माबायदि थाबायहैनाय लोगोफोरजों थाङ ना हारसिं थांनाय आरो माबायदि समायना रमायना बेबायदि
स्कुल स्कुल नि जे थांदों
ओ नोंथाङा बिनि फारसे बुंनो हागोन नामा दे दे बुंदों।
स्कुल स्कुल नि जोंसो थांदोंमोन आं खोनाबाय
औ औ
खोनाबाय
औ
सि स्कुलनि जोंसो थांदोंमोन आं गोदो उन्दै समाव
औ
होम
नोंथाङा माबायदि ओ जायगाफोर नुखो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बुंनो हागोन नामा
गोदो क्लास सिक्सआवसो थांनायमोन दा एसे एसे बावबाय खोनाबाय
औ नोंथांङा जि ओ नोंथाङा जिफोर गोसोआव दंङो बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा
हागोन हा
दे बुंदो दे
माबा गोलेर गोलेर गोलेर नुदों ओमफ्राय बिदिनो मोख्रा नुदों। ओमफ्राय गोलेर मोख्रा बिदिल बेल नुदों आरो ना
ओमफ्राय
खोनाबाय
औ खोनादों।
ओ बक्सिनिबासो ओरै फ्रेस मोजांनो बेबो दंजोमोन खोनाबाय
आरो
बिबार बागान गार्देन बेफोर दंजोबमोन उम दा बेनोसै आरो। थ बाखि खिनि जेबो गैला।
आरो नोंथाङा गवाहाटि थाबायहैदों होनदोंमोन गवाहाटीनि फारसे नोंथाङा माफोर बुंनो सानदों नामा?
गवाहाटीयाथ' कामाख्याायाव थांदों जोङो कामाख्या मन्दिर। खोनाबाय कामाख्या मन्दिर ओमफ्राय सिरियाखाना
औ नोंथाङा सिरियाखानायाव मा मा नुदों? औ नोंथाङा सिरि खानायाव मा मा नुदोंमोन?
सिरियाखानायाव मोख्रा, जिबौ, बिदिनो मैदेर, गलेर
औ।
ओमफ्राय सिंह थाइ सि सिंहबो नुदों, मोसाबो नुदों, मुफुरबो दङ'। बिदि आरो।
कामाख्या मन्दिराव नोंथाङा मा मा समायना बेबायदि बुस्थुफोर नुदोंमोन नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा?
कामाख्या मन्दिरावथ' फुजा होग्राना ओंखायनो बिबार बागान दंजोबोमोन।
औ ओमफ्राय?
बि -बिबारजों बुंफबनाय समायना रमायनामोन।
औ। आरो आंनि फारसे बुंनो थाङोबा आंबो बेबायदि गुवाहाटीयाव थाबायहैदोंमोन जोङो बेबायदि स्कुल ट्रिप एबा कलेज ट्रिपआव जोङो थाङाखैमोन आङो बि बायदि लोगोफोरदों जोङो बेरायनो थांदोंमोन। जोङो टु थावजेेन टुइन्टिफरआव दुइ हाजार सब्बिसाव जोङो बेबायदि थाबायनो थांदोंमोन जोङो बेयाव नुदोंमोनदि
औ।
ओ गोबां रोखोमनि बेबायदि समायना रमायना बिल्डिंफोर दोङो आरो लोगोसे गोबां बेबायदि गारि दोङो जायनि थाखाय गोबां ट्रेफिक जायो ट्रेफिक जानायनि थाखाय जों गोबां थाथ'नाङो आरो जोङो ट्रेनजों थांदोंमोन जोङो। जोङो ट्रेनजों थांनानै जोङो गुवाहाटि स्टेसनाव ओंखारहैदोंमोन आरो ओंखारनानै जोङो जो उबार बुकिं खामदोंमोन। जोङो बेबायदि टेक्सि बुकिं खालामनानै जोङो बेरायदोंमोन आरो बेरायनानै जोङो फार्स्ट आवनो जों थांदोंमोन जोङो सिरियाखा खाना सिरिया खानायाव जों थांनाय समाव जों नु दोंमोनदि बेयाव गोबां रोखोमनि बेबायदि गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्राबो थाबायनो फैयो। आरो गोबां बेबायदि भारतनि जोंनि भारत हादरनि गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाबायनो फैदोंमोन आरो गोबां मानसिफोरा बेयाव थांनानै बेबायदि फट'फोर लायो आरो लोगोसे सिरियाखानियाव हाबनायनि सिगां जोङो बेबायदि टिकिट दानदोंमोन टिकेट दानना जों हाबदोंमोन। आरो हाबजेनन्नायाव जोङो बेबायदि गोबां समायना रमायना दंफां बिफां लाइफांफोर आरो लोगोसे गोबां मोख्रा आरो लोगोसे गोबां ओ दावमा दाउसाफोर नुदोंमोन आरो जोङो जुदि हाबदों अब्ला जोङो बेबायदि जिराब जों बुंनो थाङोबा जिराबा जोबोर गोदोर जिब बेखौ जोङो नुदोंमोन आरो बिखौ जोङो नायनानै जोङो गिदिंदोंमोन आरो बियाव लानो गोसोबा जोङो गारि लानानै थाबायनो हायोमोन नाथाय जोङो आथिंजों थाबायदोंमोन। जों बेबायदि जिराफ नुदोंमोन बाथ'फोर नुदोंमोन दावराइफोर नुदोंमोन मोसाफोर नुदों। दोंमोन मुफुरफोर मोसा फोर आरो लोगोसे जिबौ गोलेर आरो गोबां रोखोमनि दाउफोर नुदोंमोन। गोदेर दाउ फिसा आरो गोबां रोखोमनि बिफांफोर नुदोंमोन। जाय बिफाङा
दायो गोमालांबाय नाथाय बेयाव दोङोमोन
ओम
आरो लोगोसे जोङो बि सिरियाखानायाव थाबायनानै आरो जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआव हाबदोंमोन जोङो हाइकर्टआव हाबनानै जोङो थाबायदोंमोन जोङो नुदों मोनदि बे हाइकर्टनि सोरगिदिं दंफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो लोगोसे गोबां बेबायदि बिबारफोर दङमोन समायना रमायना आरो लोगोसे बेबायदि गोबां रोखोमनि ना फिसिग्रा जायगा दङोमोन आरो जोङो बेयाव थाबायनानै जोङो बेबायदि जोङो हटेल रुम लानानै जोङो थादोंमोन आरो थानानै जोङो नेक्स्ट दिना जोङो ओ बेबायदि गुवाहाटटिनिफ्राय जोङो ओंखारनानै जोङो काजिरङायाव थाबायहैदोंमोन आरो काजिरङायाव जेब्ला जोङो आगान हैदोंमोन अब्ला जोङो बेबायदि रंजाखांनाय मोनदोंमोन मानोथो होनबा बेयाव बेबायदि ओरैबायदि गोदोरस बेबायदि हाग्रा जाय हाग्रायाव जोङो बेबायदि सिरियाखाना बायदि जोङो बेबायदि गुबुन जुनारफोरखो जोङो ओ जेल सिङाव दनानै जोङ नायनाय नङा बेयाव जोङो हाग्रा सिङाव गारि लानानै हाबनानै जोङो नायदोंमोन बेबायदि मोन मोनदोंमोनदि जोङो ओ जिब जुनारफोरखौ नायाखै जोंखौसो जिब जुनारफोरा उल्था नायदों बेबायदि मोनदोंमोन जोङो आरो बेयाव थाबायनानै जोङो मास बेबायदि गान्दा नुदोंमोन गं थसे गान्दा जाय बुहुमनि माद दावनो बेबायदि मुंदां खा जायनि थाखाय जोंनि आसामा बेबायदि मुंदांख खा आरो बियो दान्दाखो नुनानै बिबारा गोज गोजोन्नाय मोन्दोंमोन आरो जोङो गोबां रोख रोखोमनि दाउफोर नुदोंमोन जाय दाउफोरा जोङो नायनो थांबा दायो मोननो थांला नाथाय जोङो बेयाव माखासे दावफुर नुद जाय दावफोरा गोमालांबाय नाथाय बियाव दोङोमोन आरो लोगोसे गोबां फिसा बिला जिब जुनाद फोर जेरै जोङो बुंनो थाङोबा सेसा नेवलाय जिबौ ओ दाव दावथु बाथ' दावराय गोबां रोखोमनि दाव फुर नुदोंमोन। आरो लोगोसे जोबोर मोजांदि बि काजिरङायाव जोङो हाथिदोंमोन थाबायनो हायो जोङो गारि लानो गोसो गैयाबा जोङो हाथि सायाव जों गाख होनानै बिबायदि नाय थिंनो हायो आरो हाथियाव गाखोनो गोसो गैयाबा जोङो गारियाव गाखोनानै जोङो बेबायदि नायथिंनो हायो आरोना।
खाजिरंआनि? काजिरङायावथ' काजिर रङायावथ' आं थांफेराखै
औ
ओंखायनो आं मिनथिया।
औ होमबा जाहा समा जानानै फैबाय होमबा जोङो दोन्थ'सै ना?
औ दे दे बुनदु दे।